हेल' हेल'। हेलौ नोंथां।
खोनाबायना नोंथां?
औ आं नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ आं बर'नि गोजाम दानाय लुनायनि सोमोन्दै नोंथांजों एसे सावरायनो सान्दों। मोन नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां।
औ ओ गोजाम दानाय लुनाया जेनेबा गोदो गोदायनि समफोराव जरासे जि दानो जि दान जि दाना दिहुननाया -नो जोबोर दुखु गोनांमोन बै बु -ब्लियाव दानाय लुनाय आइजें आइलाफोरखौ न'आवनो बानायना लायोमोन सि दानो थाखाय खुन्दुंनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय बिदिनो बर'फोरा खुन आबाद मावना बेनिफ्राय खुन्दुं लुनानै इन्दि बेफो बिफां गायनानै इन्दि एम्फौ फिसिना बेनिफ्राय बेनि फिथोबनि -फ्राय खुन्दुं लुनानै जि दानो गोनां जायोमोन। नंगौना नोंथां?
औ औ नोंथां नंगौ।
गौ। जेनेबा ओ बिदिनो गोदोनि दिनाव गांसे जि दिहुननांगौआनो माने गांसे जि मोननो थाखाय गोलाव लामा हान्थिनांगौ जायोमोन।
औ।
औ बे खुन्दुं एबा जिफोरखौ गाब गानांगौब्लाबो जोबोर खस्थ'मोन मिथिंगायाव मोननाय बिफां बिलाइ, बिगुर, फिथाइनि बिदै आरो बेनिफ्राय बे माने दिहुननानै बिनि रसफोर दिहुननानैसो गाब गाहोनो गोनां जायोमोन।
औ नंगौ।
औ लावखार आरो दबाखारि बिफांनि बिलाइखौ देग्लिना ना बिनि बिदैयाव जि -खौ सोमहाबना रुयोब्ला गोसोम गाब जायो।
औ।
औ खान्थाल मादा एबा थाइगिर मादाखौ देग्लिना दै जों गलायना सोमहाबना बेयाव जिखौ सोमहाबना रुयोब्ला गोमो गाब जायोमोन।
औ नोंथां।
मैथा औ मैथा फिथाइखौबो देग्लिना दैजों गलायना जिखौ सोमहाबना रुयोब्ला मैथा गाब मोनोमोन। थालिर मैखुनखौ देग ग्लिना औ दैजों गलायना जि सोमहाबना रुयोब्ला गोसोम गाब मोनो। ओ बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो औ बर' हिन्जावफोरा जिफोराव गावनो गाव जेनेबा गाव माबायदि गाबनि दागोन एबा गाव मोजां -जां मोननाय गाबखौ गाहोनानै गावनि रोंगौथिखौ दि -नथिनायाव जोबोर माने आखा फाखामोन।
औ
जि दानायनि सिगां खुन्दुं एबा जै जगार खालामनांगौब्ला बेनि सिगां एम्फौ फिसिनाय एबा खुन बिफां गायना खुन्दुं लु ना दिहुननायाव गोबाव समनि गोनांथि जायो। आरो गोबां दुखु खस्थ'बो सहायनो गोनां जायोमोन। मानोना इन्दि एबा खुन खुन्दुं मोननांगौब्ला गोलाव बिखान्थिनि गेजेरजों थांनो गोनां जायोमोन गिबियावनो एम्फौ एबा खुन औ गिबियावनो एम्फौ एबा खुन मोननोब्ला जोलै बुथुम नांगौ नोंगौ ना नोंथां ।
औ
औ बे जोलै फिथोबखौ खुन्दुंजों माला सुनानै मोनसे जायगायाव सैनानै दोनो एबा सोनानै माबायाव दिरुंङाव थेबनानै दोनोमोन ना?
औ औ
सम जायोब्ला बेनिफ्राय सिख्रि ओंखारोब्ला रासो एबा बा जिस्रि गजियाव दिन्दां खाना दोनना बेवहाय बाहोनानै बिदै दैहोयोमोन ।
औ
बिदै औ बिदैफोरखौ जोथोनै बुथुमना जिस्रि गिजि याव खाथबना दोनोमोन।
औ
बेनिफ्राय औ फिसा गोरलै ओंखारोब्ला सं ग्रायाव फेन्नानै बिलाइ गोरलै होनानै दोनोमोन। नंगौ ना नोंथां? औ औ उनाव लासैनो बे एम्फौ फोरा बिगुर गुस्लाय गुस्लाय खोन्दो खोन्दो देरबोयो।
औ
बे बादिनो बिमा गोरलै जायोब्ला दान्दा खानानै बिलाइखौ मुथा खानानै आलायनानै जाहोयोमोन ।
औ
औ बिमा जानायनि सानथामसो बहर जा नानै देरना एम्फौ गोमोन जायो।
औ
अब्ला बिलाइ जानायखौ नागारना गोजौ फारसे सुनदाव खोना मान खोनो नागिरो।
औ
समाव एमफौ गोजो एम्फौखौ गोजों जोंथि नुयो आरो हमनानै आमाइनि आखाइयाव लानानै हमथुमनानै औ सोमावना खोनासंङोब्ला बेनिफ्राय स्रब स्रब सोदोबबो खोनायो।
औ औ
बे एम्फौ औ बे एम्फौफोरखौ हमना खोनासंनानै थालिर बिलाइ गोरान एबा खान्थाल बिलाइ गोरान आ खान्थाल बिलाइ एबा लोखोना बिलाइ देन थाजों लोगोसे दाननानै होनो नांगौ, बे समाव
अ
बेवहाय औ बेवहायनो जायगा लानानै गावबागाव फिथोब थोबो एम्फौफोरा जेब्ला फिथोबा रायो अब्ला फिथोबफोरखौ खानानै खादायाव एबा संग्रायाव दोनो आरो बेनिफ्राय एम्फौ लाथाखौ दिहुनो। औ खुन्दुं लुनो थाखाय फिथोबफोरखौ खारदै एबा सदा होनानै रुयो जाहाथे बेयो गुरै जायो।
औ।
बेनि उनाव औ गुसु खालामना खाथ्रि बिलाइयाव जुनानै दोन दानसेसो माने मास मोनसेसो सम दोनना गुरै गुरै जाहोयो आरो बेखौ औ। बेनि नाव बेनिफ्राय दिहुना खुन्दुं लुनाय खामानिखौ जागायो। खुन्दुंखौबो औ खुनखौबो माने खुनखौबो खुन बिफांनि फिथाइनिफ्राय बुथुमनानै खुन्दुं लुयो। खुन्दुं लुनाय समाव खुनखौ दैजों फिनानै लाना गथा खालामना आखाइयाव लाना थावख्रिजों लुयो गोदोनि समाव खल खारखाना गैयि माने खल खारखाना गैयामोन ना बे समफोराव इन्दि खु खुन्दुं आरो खुननि खुन्दुंखौ थावख्रिजोंसो नुयोमोन बर आइजोफोरा
औ
खुन्दुं लुनाय थुननाय सोंनाय दानाय हाबायाव गोनां जानाय मुवा एबा आगजु फोरखौ आखाइजों दानना आखाइजों दानना बाहायोमोन जेरै थाव फख्रि बाथा सोरखि गिदिर सोरखि फिसा दांगोना था मुस्रा खादिनि साल गान्दै बेरानि गनसा सेवारि बेफोरखौ माने बरफोरा गावसोरनो बानायनानै लायोमोन। बरफोरनि गेजेराव बेबायदिनो गोनांथि जानाय रोखोम-रोखोम माने बायदि रोखोमनि आगजुफोर गावबा गाव नखरावनो मोनजोबोमोन आरो। अ नोंथाङा बो आंनो बरफोरनि बिदिनो गोजाम दानाय लुनायनि सायाव एसे मिथियोब्ला आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां।
अ
ओ गोदो गोदाय बरफोरा बर आइजोफोरा दानाया लुनायाव जोबोद आखा फाखामोन। बिसोरो गाव गावसोरनो गाव गावनो इन्दि एम्फौ फिसिनानै खुन्दुं लुनानै जि सोंनानै गावसोरनो गावनि आखाइजोंनो दानानै लायोमोन।
औ औ।
बेफोर जि जोमखौ गाव गावनो नांगौ जानायखौ गाव गावनो नआवनो दायोमोन।
औ
लोगोसे गोदो बर नखराव गासैनियावबो सालखुन्द्रा थायोमोन। खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां औ खोनादों औ।
बे दानाय-लुनायखौ नांगौ जानायखौ आइजोफोरा गावसोरनो गाव गावनो गोबां खस्थ खालामनानै दानानै लायोमोन।
औ औ
बेयाव नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसाद जेरै
साल खुन्था गनसा सोरखि बेफोरबायदि गोबां फोरखौ गाव गावनो न'आवनो दानानै लायोमोन
औ औ
बेफोरनि अनगायैबो गोदो गोदो गोदाय बर'फोरा बेबादिनो गावनि बे दानाय लुनायाव गाब गानायखौबो गाबखौबो गाव गावनो बिफां लाइफांनि रोदा बिथ' बिलाइ फिथाइ बायदिखौ देग्लिनानै बेयाव गाब होनाय जायोमोन
औ औ
ओमफ्राय बे गाबखौ होनानै समायना महर होयोमोन
औ औ
बेबायदिनो बर' बर' आइजोफोरा गोदो गावसोरनि दानाय लुनायाव दख'ना आर'नाइ गामसा बेफोरबायदि बायदि बायदि जि जोमफोरखौ गावसोरनो गावनि आखाइजोंनो दानानै लायोमोन
औ औ
बर'फोरा गोदो दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखामोन बर' आइजो फोरा गासैबो गोदो दानाय लुनायाव बांसिन गोसो होयोमोन
औ औ
ओ बेबायदिनो बर'फोरा आर'नायाव बायदि आगर दखनायाव बायदि आगर बेफोरबायदि एरोमोन एसेनोसै आरो
औ औ नोंथाङा ओ जे दिनै जेनेबा गोजाम दानाय लुनायनि सा सोमोन्दै आंनो जा एसे रोंगौथिखौ नोंथाङा फोरमायना होबाय बेनि नि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा जों दिनैनि आयदाखौ एसेयावनो दोन्थ'नाय जासिगोन नोंथां खोनाबायना नोंथां औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय औ औ
औ दे नोंथां